औ ओह नोंथाङा मा खालामबाय दङ दा?
औ नोंथां आङो दुब्लिफोरावनो एसे माने थाबायलागासिनो माने अखाबो हादों थाइ फ्रिहांदों नालाय गुसु गुसु अखासि जानानै दंङ आरो
औ औ औ थारैनो होनबा ओ नोंथांजों होनबा बे समावनो जोंहा मोनसे खोथा सावरायलायनि दे नोंथां नङा होमबा
औ हागोन नोंथां हागोन हागोन
औ औ दाथ' होनबा दैज्लां बोथोर नङा होनबा नोंथां दैज्लां बोथोर जोंहा
औ औ नंगौ नंगौ
दैज्लां बोथोरबा जोंहाथ' गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जादों नङा होमबा माइ आबाद बाद दा ओ ओ ओ जोंहा नोंसोरनि ओनसोलावहाय नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरैहाय माइ आबाद मावनाय जादों नों नोंथांङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां दा जोंनियाथ' जोंनि दा ओनसोलावहाय माइ आबादा मावखांजोब्बाय दा माइ आबादनि मावनायनि बे खान्थिखौ फोरमायलांसै आरो ना नोंथाङ नोंनिसिम?
औ औ औ
औ दा जोंनियाहाय माइ आबादा माइ आबाद माइ आबाद होनना बुङोब्ला जोंनो गुबैयैनो माइ आबाद मावनो थाखाय जोंनो हा नांग्रोगोन आरोना नोंथां? औ बेनि उनावहाय जोंनो माइज्लि नांगोन दा माइज्लि जोंनिया गुबुन गुबुन रोखोमनि जायोना नोंथां जेरैहाय माइ सा ओ माइसानि माइ बा जोसा माइ माइब्रा माइ आ पकुततुर पसातुतर आ मासुरि बंग बन्दु बेबादि माने गोबां रोखोमनि माइखौ जों मोननो थाङो। औ दा जोंहा माने गुबैयै जिथुनिखि माइ होनना बुङोब्लाथाय जोंहा जिखि जाया ओ मोनसे माइनि माइज्लि लाबोग्रोबाय दा लाबोखां उनावहाय जोंहा जिथुनोखि बै माइखौ जोंडो हर एसेबा हरनैनि थाखाय जों सोमना दोनथ सिगोन आरो ना नोंथां।
औ
दा हरसेबा हरनैनि उनावहाय जोंङो सोमना दोनखांनायनि उनावहाय बेखौ माने ओह ओम हराव ओ थिखांनोसै दैनिफ्राय थिखांनायनि उनावहाय माने ओ मोनसे दोनग्रा आगजुआवहाय बेखौ लाइ बिलाइजों नङाबा थास' बिलाइजों खोबना दोन। सोमसिगोन आरो गाजा बेरनो थाखाय हरसेबा हरनैनि थाखाय बेयावबो
औ औ।
औ बेनि उनावहाय जोङो खैथिया फोनो थाखाय ओ जा मा होनगोन बेखौ जिथुनिखि ओ जा हालेवना दोनसिगोन जेराव खैथिया फोगोन बै हाखौ माने एवसिगोन आरो
औ।
औ जेब्लानोखि एवगोन एवखांनायनि उनावहाय जोङो माने ओ जा बैयावहाय माने खैथियाखै फैसिगोन आरोना जोङो ओ खैथिया फोखांनायनि उनावहाय जा खैथिया आ जोंनिया माने जागोन ओ सानब्रैनि उनावहाय जों माने बेवहाय हासार सारसिगोन आरोना जाहाथे खैथिया मोजां जायो आरोना।
औ।
दा बेनि उनावहाय जोंनिया माने औ जोंङो मोजाङै खैथिया फोखांनायनि उनावहाय जों माने बेयाव बोर बेरा मोजाङै नेटफोरजों सों एसेनोसै मानो होनोबा होनना बुङोबा बोरमा दाउ बोरमाफोरा जाया आरोना बोरमा मोसौवफोरा जाया जाहाथे औ बेनि उनावहाय जेब्लानोखि जोंहा खैथिया फोखांनानै से मास बा देर मासनि उनाव बै खैथियाखौ जोङो फुनो हानाय जासिगोन आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ।
औ जेब्लानोखि जोंहा माने खोथिया फुनो हानाय जागोन होमब्लाना माने जिथ'निखि ओ मा होनगोन बेखौ ओ खोथिया फुखांगोन फुखांनायनि उनावहाय जेरावनोखि माइ गायगोन बै माइ गायनाय हाखौ जोङो ओ फोमोनना लानांसिगोन आरोना हालेवनानै जोंनिया गोदोथ' मोस खो जों हालेवमोन नाथाय आथिखालाव माने टेक्टर ओंखारनाय टेक्टरजों हालेवो आरो ना नोंथां।
औ औ।
दा जोंहा ट्रेक्टर औ ट्रेक्टरजों जोंहा खननै खनथामालागै हालेवबाय हालेवखांनायनि उनावहाय हाय जिथुनिखि हाखो मोजाङै मै उनु होनानै माने दोनथिगोन दोननानै उनावहाय बै खैथिया फुनायखौ जोङो ओ दुब्लिफोरावहाय रानना होखांनानै माने आलि दानग्रोनांगोन आरोना हालेवनायनि सिगां बावगारदों आङो। औ आलिखौ दानखांनायनि उनावहाय हालेवनाय जायो आरो जेब्लानाखि हालेवखांगोन जोंहा माने माइ गायनो थाख थियारि आरो दा।
दा खैथाबो फुखांगोन हालबो एवखांबाय। दा जोंनिया माने रुवानि नागिरनानै जोंहा माइ गायनोसै आरो। दा ओम माइखौ जोंहा गायबाय गायनानै उनावहाय जोंहा बेवहाय हासार होनोसै बा एम्फौ जानो हायै मुलै बेनि उनावहाय हाग्रा थैनाय मुलै बेबायदि माने गोबां रासायनारि मुवाफोरखौ जों होनोसै आरोना। मुलिफोरखौहाय औ जेब्लानोखि जोङो बैफोरखो होखांगोन जोङो बैयाव आरो खनसेबाव बेरा होफिनबावनांगोन आरो जाहाथे मोसौ बोरमाफोरा हाबनो हायै बायदि।
औ जेब्लानोखि जोङो मोसौ बोरमाफोर हाबनो हायैबायदि बेरा होनोसै होखांनायनि उनावहाय जोंनिया माने माइ गायनाया ओ जोब्बाय आरो दा बेनि उनावहाय जोङो मोजाङै जेब्लानाखि बेयो ओ बार ब्रै दान बा बा दाननि उनाव मोजाङै मोनगोन मोजाङै रानानै मोनगोन ना नोंथां। दा मोनब्लाथाय बेखौ जोङो ओ जेब्ला गुजिनिफ्राय गुजिबा जौखोन्दोसो जोंनिया मोनगोन मोनखांनायनि उनावहाय जों बेखौ माने हानोसै आरो दा।
औ नंगौ।
हानायाबोथ' गोदोहाय खास्थिजोंसो हायोमोन नालाय नाथाय आथिखालावहाय जोंना मिस थिन ओंखारदों मिसथिनजों हायो आरो ना नोंथां। औ। औ थिग बेबायदिहायनो जोङो हानानै बेखौ औ ओ मारा नाबाय मारा ना खांनायनि उनावहाय जा माइ माइखौ जोङो फाननोबो हासिगोन आरोना।
औ औ।
औ माइखौ जेब्लानो खि जोङो फानगोन फाननानै बैनिफ्रायबो जोङो रां आरजिनो हायो बा जोंहा जिथुनाखि खरसा थांदों बैफोर खस्थाफोरखौ दानख'नानै जोंहा जानोबो लाखिनाय जायो आरो ओ जा फाननोबो हायो आरो दा थिग बेबायदिहायनो आरो दा नोंथाङाबो आबादनि बागै एसे फोरमायना होदो।
औ नोंथां। थारैनो नोंथाङा बुंलांखानाय बादि जोंहा ओ गोबां रोखोमै नोंथाङाथ' फोरमायलांखाबाय एसे आगोलावनो। गोबां रोखोमै ओ माइ आबाद मावनाय जायो नङा ओमबा? दा बे रोख खमैबो जोंहा जोंनि ओनसोलावहाय ओ गोबां रोखोमनि ओ आबाद मावबोनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा माइ आबादनि अनगायै। ओ जेरैहाय ओ मैगं थाइगंनि आबाद दंफांनि आब बाद ओ जोंहा ओ फिथाइ सामथायाइनि नङाबा बायदि बायदि जोंहा आबाद मावनाय नुनो मोनो नङा होनबा दा बे रोखोमैनो जोंहा जानिखि जोंनि ओनसोलावहाय ओ बोथोर लानानै बोथोरथ' जोंहा माइ आबादानो जा गुबुन गुबुन आबादानो जा जोंहा बोथोर लानानै बोथोर जोंहा मावनाय जायो नङा होमबा गासिबो औ औ गासिबो आबादानोथ' जोंहा ओ सब नांगौबादि ओ एखे टाइमावनो जाजोबा नङा होमबा? ओ मोनसे आबाद जानायनि उनाव मोनसे आबाद मोनसे फिथाइ थायखांनायनि उनाव मोनसे फिथाइ बेबादि जोंहा गावबा गाव मोनसे मोनसे मोन मोनफा मोनफा ओ बोथोर लानानै बोथोर थायनायखौ जों नुनो मोनो दा बिदिनो न्थि महरैनो जोंहा जोंनि ओनसोलावहाय ओ दैज्लां बोथोराव माइ आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा बां सिनैनो थिग बेबादिनो जोंहा माइ आबादखौ नोंथाङा एसे आगोलावनो बुंलांखानाय बादि बायदि नेमखान्थि एबा आदब खान्थि बाहायनानै जों गायनाय जायो नङा होमबा ओ जेरैहाय जोंहा ओ आं एसे फंनोसै बुंनोसै माइ आबादखौनो माबादि दिहाय जोंहा माइ आबाद मावनो थाखाय जोंहा गिबियावनो हा नांग्रोगौ जायो नङा होमबा हानि गोनां थि औ औ दा बेनि उनाव बै हाखौ जोंहा हेवग्रोना लानांगौ जायो नङा होमबा बेनि उनावहाय ओ हालेवग्रोना लानायनि उनाव जोंहा ओ आबाद मावनो थाखायथ' जोंहा बिदान एबा माइ जि नांगौ जायो नङा होमबा थिग बे रोखोमैनो जोंहा माइलि नायगिरना लानांगौ जायो बेनि उनाव खोथिया फोनांगौ जायो नङा होमबा ओ बेनि उनावहाय खोथिया फुखांनायनि उनाव जोंहा ओ खोथिया फुनो जायोब्ला बेखौ फुनानै ओ माइ गायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा जोङो ओ थिग बेबादिनो माइ गायखांनानै जोंहा माइ गाखांनायनि उनाव जोङो ओ हाल जांख्रा एबा नांगोल जांख्रा फालिनायखौ जु जों नुनो मोनो नङा होमबा जायखौ जोङो माइ गायखांस्र'जोबनानै जोंहा जोबथा सानखालि माइ जोबनायनि जोबथा सानखालि मोनसे फोरबो एबा नेमखान्थि ब- बायदियै जोङो गोदोनिफ्रायनो ओ खालामबोगासिनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ औ थिग बेबादिनो जोंहा ओ माइआ ओ मायाहाय गायखांनायनि उनाव बेखौ बायदि रोखोमै जोथोन लानांगौ जायो हाग्रा जायोब्ला हाग्राफोरखौ खौ फुना होनांगौ जायो
औ
एम्फौफोर जायोब्ला एम्फौ जानायनि मुलै हासार बायदिसिना जोङो बेवहाय जोथोन लानानै हासारफोरखौबो सारनानै होनांगौ जायो सम लानानै सम नङा होमबा नोंथां औ औ अब्लासो जोंहा नांगौ रोखोमनि आबादनिफ्राय फसल मोननो हागोन नालाय नङा होमबा बेनिखायनो जोङो ओ बायदि रोखोमै जोथोन लानाय जायो दा बेबादिनो जोंहा सम थाङै थाङै थाङै थाङै मोनसे समाव जोंहा बै माइआ मोननो सम लायो नङा होमबा दा बे रोखोमैनो जोंहा मोननो सम लायोब्ला जोंहा गोबां रोखोमै हानाय नुनो मोनो सोरबाया आखाइजोंनो खासिजों हायो सोरबाया बायदिसिना रोखोमनि मेसिनफोरजों माइखौ हानानै लाबोनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ औ दा बेनि उनावहाय जोंहा हाखांनानै न'आव लाबोनानै जोंहा हानाय मारा नानाय जायो दा मारानि मारा नानायनि बेलायावबो जोङो गोबां रोखोमनि एबा गोबां बिथिंजों जोंहा आदब खायदा बाहायनानै मारा नानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा सोरबाया मोसौजों मारा नायो सोरबाया ट्रेक्टरजों मारा नायायो सोरबाया बायदि बायदि रोखोमनि मेसेनजों मारा नानानै माइ दिहुननायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा बायदि बायदि आलादा आलादा आलादा आलादा जोंहा मारा लानायखौ नुनो मोनो दा बे रोखोमैनो जोंहा जा नाखि मारा नानानै जायोमोन माइखौहाय जोङो न'आव जानाय जायो एबा खायसे खायसे राङारि बिथिङाव फालांगि खालामनायखौबो एबा बेफार फालांगि खालामनायखौबो जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ
औ दा थिग बेबादिनो जोंहा ओ माइनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय नुनो मोनो बायदि नेमखान्थि जेरैहाय जोंहा माइ गायखांनायनि उनाव ओ जोंहा लोगो लोगोनो बेसर आबाद गायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां दा आ बे रोखोमैनो जोंहा बेसर आबादखौबो बायदि रोखोम नेमखान्थियै जों जोथोन लानानै जोंहा गायनाय जायो मानो होनोब्ला बेर बेसर आबादनिफ्रायनो जोंहा मैगं मोनजायो बेनि अनगायैबो जोंहा मैगंनि अनगायैबो थाव गुबै फेरेदनानै जों जानो हायो नङा होमबा नोंथा बेनो आरो दा बेनो जोंहा जोंनिया ओनसोलावहाय आबाद मावनाय नेम खान्थिफोरा बेफोरबादिनो दा नोंथांथ' जोंहा समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा
औ नोंथां सम जाबाय
औ औ औ थारैनो गोजोननाय मोनबाय सावरायलायनानै औ
थाबाय नोंथां गोजोनथों
औ औ औ साबायखर